खुलुमबाय नोंथां।
बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिग्राय जाबाय।
ओ नोंथांनोबो जासि हरनाय जाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय।
नोंथांनि सिगाङाव फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथांनो फन हरदोंमोन नोंथां टाइम दंना सम दंना?
अ नोंथां
आंङो आंङो नोंथांनि सिगाङाव साखोन सिखोन थानायनि सोमोन्दै आंङो सावरायनो थानदों माबायदि मानसिया साखोन सिखोन थानांगौ आरो माबोरै खालामोबा जोंनि गोसोफोरा मोजां जायो आं बे बेफोरनि सोमोन्दै नोंथां सिगाङाव फनैसो सावरायगोन।
दे नोंथाङा सावरायलां बेफोर सावरायनायनि सोमोन्दै खोनायोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन।
गोजोननाय थाबाय नोंथां। जोंङो सुबुं माहारिया संसाराव थांनानै थानो थानोबा ओ मोजांङै साखोन सिखोन थानांगोन एबा साखोन सिखोन मुवा बेसादफोरखौ जानांगोन। जोंनि देहायानो सबसे देरसिन धोन होननानै जोंङो बुंनो हायो। देहा नङाब्लानो जोंङो जोंङो संसाराव थांनानै थानो एबा संसार जालांनो जोंहा खस्थ' जानानै फैयो एबा ओ मा जानाय बेहाय बेहाय नोरजिया जानानै थायोब्ला जोंनि संसारा मोजाङै दैदेनलांनो हाया जोंनि संसारखौ जोंङो गिबियावनो जोंनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखायब्ला जोंङो ओ गावनो साफा थानांगोन एबा माखासे मैला मैलि बुस्थुफोरखौ जोंङो ओ दांनो नाङा एबा जोंङो न' खाथि खालाफोराव माखासे मुवा बेसाद बेसाद गेसावफोरखौ जोंङो गारलानो नाङा। ओ जोंङो ओ बेहाय जोंङो जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनोब्ला जोंङो सानफ्रामबो दुगैनांगोन। दुगैनायजों' जाया जोंनि गस्ला जि जोमफोरखौ जोंङो मोजाङै सुनानै लानांगोन। बेफोरखौ जोंङो दुगैनानैल' जोंङो देहा जोंनि मोदोमफोरखौ मोजाङै हुनानै लानांगोन साफुनफोरजों एबा माखासे पुग्राम ओ साबुन बेसाद मैला खारग्रा बेफोरजों जोंङो सुना फुनानै साफा खालामनांगोन आरो जोंङो मोनसे द्रेसखौनो एबा मोनसे ग गस्ला लंफेन्खौनो जोंङो गानबाय थानो नाङा बेफोरखौ जोंङो सानसे गाननानैनो दुगैनाय समाव सानसेयैनो जोङो सुनानै लानांगौ जायो। बेनि उनाव जोङो माखासे ओ गाननाय जोमनायखौल' जाया जोंनि थाग्रा न'फोर खौबो जोङो साफायै लाखिनांगोन। जोंनि थाग्रा न'फोरखौ साफायै लाखिब्लासो जोंनि गोसोआबो साफा जायो एबा स्रां मोनो बेफोरखौ जोङो मैलायै लाखियोब्ला जोंनि गोसोआ दरसे दरसे एबा मैलायाव मैलानि सायाव थानाय बायदि एबा ओ गाज्रि मोनो जोंनि गोसो। फोरा बेफोरखौ ओंखायनो जोङो साफा खालामनानै लाखिनांगौ जायो जोंनि न' बांफोरखौ बेजोंल' नङा जोंनि माखासे उन्दुनाय गान्दु खभार आरो बिसिना सादोरफोरखौबो जोङो मोजाङै सुनानै लानांगौ जायो। बेफोरखौ जोङो मैलायावनो दुग्लिनाय थाबायबा जोंनि देहाफोराव माखासे ओ गिख्रंथाव बेमारफोरा जानो हागौ। जेरैहाय बिगुरनि माननाय बेफोरो जोंनि ओ बिसिना मोनसेयावनो उन्दुबाय थायोब्ला बि बिसना सादोर गांसेयावनो उनदुबाय थायोब्ला जोङो माखासे बेमारफोरा साग्लोबनो हागौ आरोखि बेल' नङा जोंनि गाननाय जोमनाय बबा थाग्रा न' एबा जोंनि ओ उन्दुग्रा बिसिना गान्दु खुवाफोरखौल' जोङो साखोन सिखोन लाखिनानै जाया जोङो। माखासे जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो साफायै जानांगोन जेरैहाय जोङो ओंखाम ओंख्रि संनाय समाव जोङो मोजाङै नायनानै संनानै जानांगौ एबा मोजां दैफोरखौ जोङो ओ होनांगौ ओंखाम ओंख्रिफ्राव जोङो गाज्रि दैफोरखौ होनानै जायोब्ला जोंनाव माखासे ओ जिउसाफोरा जोंनि देहायाव हाबलाङोबा जोङो बायदि रोखोमनि बेरामखौ जोङो साग्लोबजानो हागौ आरोखि। ओ जेरै जोङो ओंखाम ओंख्रि बेफोराव थामफै बै थामफै जायो। फोराव बानानै फैदों बेफोर बे ओंखामखौनो जोङो जायोब्ला जोंनि देहायाव बैसोर बैफोर गाज्रि जसाफ्रा हाबलाङोबा बेवहाय जोङो माखासे उदै गाज्रि जानाय गोबाय खिनायफोर बिलफोरा जोंनियाव सोमजियो नि थाखाय मोजाङै खोबनानै जाग्रा बुस्थुफोरखौ खोबनानै जानांगौ आरो खोबनायल' नङा बेफोर माखासे संग्रा बुस्थुफोरखौबो जोङो साननै सानथाम दोननो नाङा बेखौ जोङो मोजाङैनो सुनानै आराम फोराननानै जोङो बेफोरखौ दोननांगौ बेफोरखौ दोनोबा मोजाङै दोनोबा जोंनि देहाफोरा जेबो जिउसाफोरा साग्लोबनो मोननाय नङा आरोखि हानाय नङा ओ बेल' नङा जोङो जोंनि गानग्रा जोमग्रा गस्ला लंफेन जाग्रा लोंग्राफोरखौल' साफा दोन्नानै जाया जोंनि बयनि निख्रुइबो गोनांसिना जाहैबाय जोंनि गोसो बे गोसोफोरखौ जोङो मोजाङै लाखिनांगौ एबा मोजाङै साननांगौ बेफोरखौ जोङो माखासे ओ बेफोर जोङो माखासे सिनेमा नायनाय एबा जोङो ओ बिजाब फरायनाय मान मानसि गिदिरफोरनि बिजाब फरायनाय बेफोरनिफ्राय जोङो गोसोखौ मोजां खालामनानै लाखिनो हायो जेरैहाय जोङो सासे मानसिनि जिउ खौरांखौ जोङो फरायोब्ला बे सुबुङा माबायदिमोन बेनिफ्राय जोङो थुलुंगा मोनो थुलुंगानिफ्राय जोङो मानसि गिदिर जानायनि जोंहा माखासे ओ साननाय सान्थौफोरा फैयो आरोखि बे सुबुङा माबायदि थायोमोन बै सुबुङा मानसि गिदिर सुबुङा माबायदि जायोमोन बेफोरखौ जोङो फरायनानै मोनोब्ला जोङो बै फोरनि आखल आखुफोरखौ जोङो सोलोङोब्ला ओ जोंहा इयुनाव मानसि गिदिर जानायनि माखासे सान्सफोरा थायो आरोखि। आरो बेल' नङा जों माखासे सिनेमाफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां आखलफोरखौ सोलोंनानै लानांगौ जायो गाज्रि आखलफोरखौ जोङो ओ सोलोंनानै लानाङा मानो होन्नानै बुङोब्ला जोङो गाज्रि आख'ला जोंनि माखासे आखुफोरखौहायो गाज्रि खालामलांनो हमो जेरैहाय जोङो माखासे रायज्लायनाय रायज्लायनायनि सायावबो जोंनि माखासे आखल आखुफोरा गाज्रि जालांनो हमो बेखायनो जोङो माखा मोजां मोजां साननांगौ आरो मोजां बाथ्राफोरखौ जोङो रायज्लायनांगौ बा जानला मोनला नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ जोङो। रायज्लायलाबायनो नाङा‌। दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा दंबावो माखासे गाज्रि बुस्थु मुवा बेसादफोरखौ नायनाय खौबो जोङो ओ खालामनााङा आरोखि बेफोरजोंबो जोंनि गोसोफोरा गाज्रि जायो गाज्रि गाज्रि गोसो जायोब्ला नोंनि आखल आखालावबो गाज्रि जालांगोन आरो नोंनि थानाय जानाय लोंनायफ्राबो गासैबो गाज्रियाव ओ सन्देर लांफाजोबगोन आरोखि। आंनि साफा थानाय जोंनि दे- देहा खौ जोङो मोजाङै मारोरै लाखिनांगौ जोंनि गोसोखौ मारै मोजाङै लाखिनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथां नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव फोरमायनो सानदोंमोन।
दे नोंथाङा फोरमायनो हासिगोन।
बे आयदायानो जाहैबाय मा फालांगि फालांगिखौ आं बुंनो सानदों। फालांगि मावनानै सुबुंफोरा माबायदि। जानो हायो आरो फालांगिनि गेजेरजों माबायदि दिनैनि समावहाय माबायदि जौगानो हाबोदों। बेफोरखौ आं बुंनो सान्दों आरो फालांगिया मा दा गिबियावनो बुं मोनसे फालांगिया मा फालांगि होननानै बुङोब्ला मोनसे सुबुंफोरनि थांना थानायनि मोनसे राहा जाय सुबुंफोरा फालांगिखौ मोनसे थांना थानायनि थाखाय साइखफोर लानाय लाायो। फालांगि दङ होनाने सुबुंफोरा गाव गावनि ओ नांगौ जानाय बा गाव गावनि न'खराव नांगौ बेसाद बा मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो हायो फिसा फिसौआनो जाबा गिदिर फ्रानो जा बेयो मोनसे फालांगि जाय गावनि जिउखौ सुफुंनो हानाय। आरो मावनाय दांनाय फाननाय बायलनाय बेफोरनो जाहैबाय मोनसे फालांगि। गोदोनि समाव गोदोनि समनिफ्रायनो माखासे सुबुंफोरा गोबां फालांगि खालामबोदों। बे फालांगि जायै सुबुंफोरा गोदोनि फ्रेन् फालांगि खालामनाय बा बेफारि खालामबोनो रोंदों बेफोरो दानि दिनावहाय गोबां जौगा थाखोनि फालांगिफोरखौ बिसोर ओ खालामनो हानानै बिसोरो दा दिनैनि समावहाय ससे देरसिन जौसिन फालांगियारि जानायनिबो महर मोननो हादों आरो गोबांसिन माहाजोननि थाखोआवबो बिसोरो गाखोनो हानाय जादों आरो दा फालांगिनि गेजेरजों जोङो सुबुं माहारिया माबायदि थांनानै थानायाव राहा मोननो हायो? बा फालांगिखौ जोङो माबायदि खालामो बा फालांगि खालामनो हायो? मोनसे मोजां फालांगि जानांगौबा जोंनो मोनसे थांखि थानाय जानांगोन सासे मानसिया फालांगि खालामनो होननानै ओरैनो लाब लाब साब साबबा ओरैनो आलां फालां फालांगि खालामबा जानाय नङा फालांगि खालामनो होनोबा जोङो मोनसे फालांगि खालामनायनि ओ सिमाखौ जोङो मोजाङै हमथानानै लानो हानांगोन। फालांगिखौ जेब्लायबो जोङो हमथानोब्ला मा थानांगोन गोसोआव सहायनो हानाय गुन थानांगोन जोंनाव। जों जेब्लासिम सहायनो हागोन अब्लासिमसो जोङो फालांगिखौ लाखिनो हागोन। ओ सहायनो हानायानो जाहैबाय जोङो ओ मोनसे खामानिखौ मावनांगौ समावहाय बा फालांगि खालामनायावहाय नोङो ओ सोरबा अखमबा समाव बायगोन अखमबा समाव बायनो बायाबो जादों। होनबा समाव बायाबो जानो हागौ। नाथाय बेफोरखौ नोजोर होआलासे ओ गोबाव समसिमाव नोङो नोंनि फालांगि खालामनायनि बेलायाव मानसिफोरनि सुबुंफोरनि बायनो हानाय, बायगोनखौ नेनानै थानांगोन। बेनि अनगायैबो ओ जोंहा समनि समखौबो गोबां ओ होनांगोन फालांगि खालामनायाव सम होनो हायाब्ला जेब्लायबो नोङो फालांगि खालामनो हानाय नङा मोनसे फालांगि खालामनायाव नोङो समखौ जेब्लायबो ओ थि बेब'स्था लानानै बा मोनसे समनिफ्राय मोनसे समसिम फालांगि खालामगोन आरो बे समावहाय नोङो ओ गुबुननो नांगौनि ओ मुवा बेसादफोरखौ गोनांथिखौ बुजिनो मोननानै नोङो बै सम खौ होनो हानांगोन आरो बिनि अनगायैबो नाजाबाय थाबबाय थानानै नोंनाव गुन थानांगोन नाजाथाबबाय थानाय गुन गैयामोनब्ला ओ फालांगिबो खालामनो हानाय नङा मानो होनब्ला ओ सासे मानसिया ओ उन्दैनिफ्राय थाबायनो सोलोङोब्ला बियो अखमबा समाव गोलैयो अखमबा समावहाय सौथुनानै ओ आइथिं हान्थु दोलानोबो हागौ। दा बेफोर उन्दै मानसिफोरा जेब्लासिम बे थाबायनो रोंनायसिमाव थाबायस्रांनानै गोलैयो आरो बे खौ गोलैनायखौ गिनानै जुदि थाबायालासे थायोब्ला बिसोरबो थाबायलांनो रोंनाय नङा बिसोरबो मानबाय मानबाय बा जिरायनानैल' थाबाय थालांनाय जागोन बेनि थाखायनो मा खालामनांगोन सासे मानसिनि गारि सालायनाय बा बेफोरबो मा अखमबा समावहाय सास सोलोंजेननाय समावहाय अब्बा एक्सिडेन बा अब्बा सौग्राव हैनाय बा अब्बा ओ गोलैनाय बेफोरबायदिबो जानो हागौ। नाथाय बेफोरखौ ओ गोलैनाय बेफोरबायदि गोलैनायफोरखौ थाल लाया लासे जुदि बेखोर गोलैनायनि गेजेरावबो आं नाजाबावगोन होननानै बार बार फेलें जानायनि उनावबो नाजाथाबनानै ओ बा बेफोरबायदि नाजाथाबनो हानायासो मा जिउआव फालांगियाव ओ जाफुंसारनो हागोन आरो। मानो होब्ला जोङो फालांगि खालामजेननाय समाव अब्बा समावहाय गोबां खहाबो जानो हागौ। बेवहाय फैसानि आं ओ फैसायाबो खहा जानो हागौ बिनि थाखायनो मा खालामनांगोन जोङो बार बार फैसा खहा जाबाय थायोब्लाबो बिनि थाखाय जोङो फैसाखौ एसेब्लाबो दोनखानांगोन आरो। फैसाखौ एसे दोनखानानै मानि फालांगियाव बाहायजोबनो नाङा बेखौ उननि समनि थाखाय बाहायनो थाखाय एसे एनै बाहायग्रोनांगोन। माने फालांगिखौ खेबसेनो गिदिरखौ खालाम नाङा फालांगि खालामोब्ला जोङो फिसा फिसौनिफ्राय फालांगिखौ खालामनायखौ सोलोंलांनांगौ आरो। मानो होनबा जोङो फालांगि खालामनायाबो जोङो उन्दैनिफ्राय जे खामानिखौ जोङो एसे एसे एसे मावलाङो उनाव देरनाय समावहाय बेनो बे खामानिखौ ओरैनो मा जालाङो खामानि बादि जायै जालाङो। थारमानि बियो ओरैनो एसे एनैनि गेजेरजोंनो बियो मावनो हायो थारमाने बेनि एक्सपिरियेन्सआ गोबाव समनिफ्राय जानायनि थाख थाय बियो गासिबो खामानिखौ आ साइकेल बा बैदि गारि सालायनायानो मा ओ अबावबा समावहाय जुदि सुदावनो नागिरदोंबा ब्रेक हमनो हानांगौ बे समावहाय थाथ'नो हानांगौ थिग बेबायदिनो बे फालांगि मावनायावबो बेबायदि ओ अबे समावहाय ओ फालांगिखौ माबायदि गोसोजों माबादि नोंनि नाजानायजों माबायदि लांनांगोन बेखौ जोङो मिथिजोबनो हायो लासै लासै फिसानिफ्राय गिदिरसिम लांनायावसो डाइरेक गिदिराव लाङोबा अबा समाव हाफ्राव ओ गाब्र'नोबा हागौ बिनि थाखाय नोंहा जोबोद खहाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो जोङो ओ फालांगि मावनायाव जोङो गोबां नाजाथाबनाय आरो समखौ जोबोद होनो हानांगोन बेनि गेजेरजोंसो जोङो ओ फालांगिखौ मोजाङै जाफुंसार ओ सासे ओ फालांगि मावनो हानाय जागोन बेनि थाख